हेलौ हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों दे।
नोंनिखौ बिराद फिसा फिसा खोनादों।
औ खोनादोंना?
खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
उम नोंथाङा फ्रि दङना नोंथां?
औ फ्रि दं औ।
उम बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायलायनायमोन सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन सावरायजागोन।
आयदायानो जाहैबाय जोंना फोरबो। दा फोरबो होनोब्लाथ' जोंना बायदि
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ ओ बैसागो होनोब्ला माने जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि आसामाव थानाय थागिबिफोरनिनो मोनसे गेदद मोनसे रंजा मा फोरबो होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नों थां औ ओ जेब्ला बे बैसागु बोथोरा फैयो अब्ला जोंनि बड' बड'लेण्ड ओन सोलाव थानाय बा बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन आसामाव थानाय राय जो राजाफ्रानो माने गोबाङानो रंजाखांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
ओं
जाय बैसागो फोरबोआ मानि एप्रिल दानाव फैयो आरोखि सब जाजेनो जेरैहाय बैसाग दान से खालार खालि बा एप्रिल दाननि सुदद' खालार खालि फरटिन खालार खालि जागायजेनो। औ बिदिनो माने बैसागोआ जेब्ला माने ओ बिलाइफोरा माने मिथिंगाया जेब्ला सोमखोर महर लायो अब्ला बे बैसा गुवा जागाय जेनो हमो बा जेब्ला बिलाइफोरा सोमखोर महर लायो अब्लानो मानि जोंनि अ बर'फोरनि गोसोआ मानि रंजाखांनाय बैसागु फैसि फैसि मोनखायो आरोखि न नंङा होमबा नोंथां औ बेनिफ्राय आरो ओ बैसागुखौ जों मोननै बाहागोआव जों नुनो मोनो नोंथां नङा होमबा
औ
औ जेरै बिदिनो गिबिसिनाव जाहैबाय मोसौनि बैसागु आरो बिनिफ्राय मानसिनि बैसागु नङा होमबा नोंथां
औ बेनिफ्राय आरो मा मोसौनि बैसागो होननानै बुङोब्ला जों मादि मोसौफोरखौ जेरै थुखैहैनाय फुख्रियाव बिदिनो हांगार बा हालदै लानानै थाव गोथाङाव एसे फुननानै माने मोसौनाव फुननानै होनाय जायो आमफ्राय बिनिफ्राय मा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होनलायनाय मोनसे मेथाइ गैया होमबा नोंथां
औ
औ बे मेथाइखौ खननानै फुख्रि बा जाम्फैफ्राव मानि मा होनो थुखैनो लांनायखौ जों नुनोमोनो आरोखि नोंथां औ ओमफ्राय बिनिफ्राय अखानायै मा होनो मानसिनि बैसागु जागायजेननो हमो जेराव बेवहाय मानि जोंनि रायजो राजा गामिनि रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो मोनि बर'नि दामग्रा आगजुफोर जेरै खाम जथा सिफुं गंगोना सेरजा हारमुनियाम बायदि बायदि रोखोमनि दाम ग्रा आगजुफोर लानानै न'खर न'खर गिदिंनायखौ जों नुनो मोननाय जासै नङा होमबा नो नङा होमबा नोंथां
अम
ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो गोदोनि दिनाव माने बैसागुखौ माने गोबां दिनहालागै माने रंजानाय नुयोमोन नाथाय दानि जुमनाव दानि जुगाव जों बैसागुखौ मा साननै सानथामल' रंजानायखौ जों नुनो मोनसै नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरोखि ओमफ्राय दानि जुगाव मा खालामनायखौ नुनो मोनो बैसागोनि समावहाय माने गामि गामि जायगा लायो जाय गा माने बैसागोनि नामाव बायदिसिना प्रग्राम जेरै मोसानाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायायनाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदिनो दाउला सौ लायनाय बादायलायनाय बिदिनो मा होनो ओ थालिर बिफां गाखोनाय बादायलायनाय ओ दाबखा बुख्रुबनाय बादायलायनाय बायदि बायदि रोखोमनि बादायलायनायजों माने हाबाफारि बैसागुखौ खुंनायखौ जों नुनो मो नो नोंथां
ओमफाय बे प्रग्रामाव हाबाफारियावनो माने उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान होनाय हा बाफारि बेफोरखौ जों लानाय नुनो मोनो नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो जोंना मोनसे आरो मोनसे बैसागुनि सम समावनो मोनसे मोनसे फेस्टिभेल जाबावो जायखौ सारा आसामावनो मोनथिनाय जायो जेरै बावखुंग फुंग्रि फेस्टिभेल जायखौ जों बैसागोनि नामाव खुंनाय जायो आरोखि। औ बेहाय मानि बैसाग मानि बैसाग दानि से खालारनि सिगांनो बेखौहाय एसे खुंग्रोनाय जायो आरोखि नोंथां औ बे बेहाय माने गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैनानै गोबां मानि रोखोमनि जेरै खमलायनाय बादायलायनाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बादायलायनाय आरो बेजों लोगोसे सिमा बर'नि ओंख्रि संनाय बादायलायनायबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां बेबादि बे हफानि फोरबोआवहाय औ दा नों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बर'फ्रा बैसागुखौ माबोरै खुङो आरो मा मा नियम निथिजों खुंनाय जायो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ
औ
ओ मिथिंगानिफ्राय एबा हाग्रानिफ्राय बायदिसिना मैगं खानानै जाफैयो। नायगिराखै दा बेनि गेजेराव मोनसे मुं लाजागोन जेरैहाय बेहाय खिया मानिमुनि गिदिर उन्दै ओमफ्राय लाव बिजौ लाव बिबार फाथो बिजौ सजिना बिलाइ बायदि ओ जोङो बे सानखालि थांनानै जायो नाथाय बिनि जाहोनानो एबा बेराम आजार जानो हाया बेनि थाखाय सरकारि बिस नि मैगंखौ जोङो नागिर जायो आरो लोगोसेनो
ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मोनाबिलि समाव ओ मोखौनि फोरबोफोरनि थाखाय भारा गोदान एबा दिरुं गोदान लानाय जायो। बिसोरखौ मानो बावनाय जायो एबा फालिनाय जायो होनोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोङो मोसौखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायो जेरैबादिहाय हाल एवनाय एबा जोङो मारानानाय बायदिसिना जों लोगोसे आरो गाइखेराव फालांगि खालामनो बायदिसिनायाव जों बिसोरखौ बाह
औ औ